हेल नोंथां
औ खोनादों
औ ओ दे ओ जोङो दिनै बुरलुं बुथुर आयदानि बागै सावरायनोसै नामा
अ सावराय जागोन दे ।
औ ओ बोरलुं बुथुर अब्लाथ मिथिखायो बोरलुं बुथुरा भारतनि सानजा ओनसोलाव थानाय दैमा
औ नंगौ
अ बेयो हिमालय हाजोनि मोनसे बिलोमा ।
औ नंगौ ।
औ । उम बिनि ओ बिनिफ्राय अ सिगाङाव सानजा मोखां जानानै बोहैलां बोहैलांनानै आसाम नि हायाव हाब हाबग्रोदोंमोन। आरो लामा सोलायनानै ओ सोनाब मोखां जानानै लासैनो आसाम आरो बांला हादरनि गेजेरजों बोहैलाङो ।
औ नंगौ ।
उम। ओ गंगा बादिनो बुरलुंबुथुराबो मोनसे गेदेर दैमा।
औ नंगौ।
ओम फ्राय बेनि ओ जोनोमनि सोमोन्दैआ मोनसे ओ सल दङ। उम। नोंथाङा एसे मिथिगौ ना बिनि बुरलुंबुथुर दैमानि बागै
बुरलुं-बुरलुंबुथुर दैमानि सोमोन्दै होननानै बुङोब्लाथ बुरलुं बुथुरा ओ जोंनि बे सा सानजा भारताव थानाय मोनसे आसामनि आसामाव थानाय मोनसे ओ गोदो मोनसे आसामनि बयनिख्रुइबो औ गोदो थिं दैमा गैया। बे दैमाया सोमजिदों होनना अब्ला बियो ओ चायना हादरनिफ्राय फैयो बेयो। फैनानै बेयो अरुनाचल उह-उरनासल हादोर। उरनारसल उह उरनासल रायजोनिफ बे बोहैबोयो बे दैमाया। बेनिफ्राय थोंजोङै जोंनि बे ओह आसामा आसाम हादरसायाव बेयो हाबफैयोआरो। बेनिफ्राय बे ओह बुरलुंबुथुरा ओह मोनसे आसामाव मैखोम बिफावलायोबेयो बे बुर बुरलुंबुथुर दैमा। दैमानि गेजेरजोंनो माखासे ओह जोंनि दालाय दैसाफोराबो सोमजियो। बेनिफ्राय जोङो जोंनि बे आसामाव माखासे जोंनि ओह रायजोनि जि आबादारिफोर बे बुरलुंबुथुर दैमा ओह नि दैजोंनो माखासे आबादारिफोरा ओह आबाद मावनानै थांनानै दङ आरो बेनिफ्राय जोंनि बे बुरलुंबुथुर दैमायाव जोंहा मोनसे दालां दङ जायखौजों मुंदांखा दालां जायखौहोनो जोङो सराय
गोदोथ आसामाव दानिबादि लामा गैयामोन गोदो।
औ गैयामोन नंगौ। बे ओह मोनसे लामालसो दोङोमोन जाय होनोजों सरायघात दालां बेयो गोदोसम ओह ब्रिटिछ ब्रिटिछ।
बेसमावनो बानायनायमोन दाथ अह दाथ गंसे गोदान बानाय बाउदों।
औ नंगौदा ओं। बुंनो थाङोब्ला बुरलुंबुथ बाथुर दैमायाव जोंनिया गासै दालाङा ओह द। गोह गासै ओरैजा ओह गंनैनि से बाराजाबाय दथासो जानांगौ दालाङा जोंनि नै ओरै जा जोंनि ओज गुवाहाटि थांनाय लामा बे जों ओ गंसे दालां गोदान जाबावदों बे ओ दालांनि नामखौ मा दोनदोंमोनथाय आं एसे बावबाय जायखिजाया गोदान मोनानसे दालां नै थांनाय बे बोसोरावसो बे दालां औ आ बे बेेखेवनानै होदों जोबोर स मायना दालां बे दालाङा बेनिफ्राय जोङो बयनि मुंदांसि मुंदां मुंदांखा नाय होनानै बुङोब्ला जोंहा
सरायघाटा गोदोनि
औ नंगौ बेनिफ्राय बे बुरलुंबुथुर थुर दैमाया जोंनिया बांलादेश बांलासो बांलादेश हादराव बियो गोलैहैयो बेनिफ्राय बे बुर्लंबुथुर दैमाखौ जोङो बांलादेश हादोराव जमुना होननानै मिथिनाय जायो बे बुर्लुंबुथुर खौ दैमाखौ
बुर्लुंबुथुर दैमानि गेजेरावनो मोनसे ओ थानसालिबो दोङो ना?
औ नंगौ औ उमानन्द उमानन्द थानसालि दं बेहाव। जायखौ जोङो उमानन्द टेम्पोल होननानै बुङो औ।
बे बेजोंथ' जोङो दा जोंसो थांनांगौ जायो
औ नंगौ बेनिफ्राय मोनसे ओ गोनांथार ओ ओ मोनसे जोंनि ओ बेवहाय ओ उमानन्द बेयो उमानन्द जि दिप बे मोनसे दिपसो नालाय बेयो बुहुमनि मादावनो बयनिख्रुइबो फिसासिन मोनसे ओ जायगा आरो बेयो सोमजिनाय बे बुलुंबुथुर दैमानि गेजेरावनो सोमजिनाय मोनसे दैमा दिप आरो बेयो मोनसे आ बु बुहुमनि जोंनि बुहुमनि गेजेरावनो मोनसे फिसासिन दैमा ओ ओ दिप होननानै जोङो मि मिथिनाय जायो आरो बेखौ।
औ नो-नोंथाङा मिथिगौ ना बुरलुंबुथुरनि गुबुन मोनसे मुंखौ?
ओ बुरलुंबुथुरनि गुबुन मोन से मुं होननानै ओ बुङोब्लाथ' बेखौ आङो एसे बावदों गोसोआव
औ बुरलुंबुथोरनि औ बुरलुंबुथुरनि गुबुन मोनसे मुङानो जादों लहित
अ लहित दैमा ए नंगौ बियो लहित दैमाया जोंनि मोनसे मा होनो अरुणाचल रायजोनिफ्राय बियो ओ बोहैबोनाय बेयो लहिदा बेनिफ्राय सोमजिबोनाय बेयो नंगौ। जोङो बेखौ ओ ओं गुबुन नामै मिथिनाय जायो बुरलुंबुथुर दैमाखौ आरोबाव। गोलाव मोनसे ओ मा होनना बुङो जोङो जायखौ मोनसे नाम दंबावो बेहा बुरलुंबु थुरआ। गुबुन गुबन राय जोआव जों बेखौ गुबुन मुंजों ओ ओ जोङो गाबज्रिनाय जायो आरो बे बुरलुंबु थुर दैमाखौ। औ
सियां होननाबो बुङो आरोना अरुणाचल हादोराव जोङो ओं बे अरुणचल रायजोआव ओ बुरलुंबुथुर दैमाखौ सियां अ सियां एबा दि बां होननानै
औ नंगौ
औ ओमफ्राय जोंनियाव
औ बेनि फ्राय बे बुरलुंबुथुर दैमानिफ्राय जोंहा माखासे दालाय दैसाफोर सोमजियो। ओ बेनो जाबाय मा बे दालाय दैसाफोरा जेरै ओ मा होनो धनसुरि दैमा बेनिफ्राय कपुलि बेनि माखासे दि ख्न, दिसां बेफोरबायदि माखासे ओ दालाय सोमजियो आरो बेनिफ्राय सुबुन सुरि होननानै बुङो जों जायखौ, बिदिनो उम माखासे ओ दालाय दैसाफोर दं आरो बेनि जोङो नामफोरखौ म खजोबनो हाया। बा गोसोआव गैजोबा नालाय बेनिखायनो माखासे दालाय दैसा सोमजियो आरो बेनि
औ, ओमफ्राय नोंथाङा मिथिगौ ना ओ चाइना हादोराव बे बुरलुंबुथुर दैमाखौ ओ मा मुंजों गाबज्रियो?
अ चाइना हादोराव जोङो बे ओ बुरलुंबुथुर दैमाखौ ओ मोनसे मा होनना बुङो जों बेखौ एसे आलादा मुङै गाबज्रियो
नो ओ इयारलुं जांप होनो आरो ।
अ इयारलुं अ इदि होननानै गाबज्रियो अ नंगौ ।
इयारलुं लांब होनो, औ औ टि अ इयारलुं टि साम्पबो होनो टिभटियान नामजों ।
उम अ औ नोंगौ ।
होम्म
बिदिनो ओ बे बुरलुंबुथुर दैमाया ओ मुंदांखा औ ।
मा होनदो?
ओ ना बोननाय जायो । जों खोनादोंना नोंथां?
अ बेवहा औ नोंगौ खोनादों खोनादों औ ओ माखासे ओ बे दैमायाव बे बुरलुंबुथुर दैमायाव माखासे नंगौ ना मोननाय जायो बेयाव माखासे फालांगि खालामग्रा ओ जाय ना हमग्राफोर बे फोरो बे दैमायाव माखासे ना हमो बे ना हमनायजोंनो बे नाजोंनो बेफार फालांगि खालामनानै माखासे औ फालांगि खालामग्राफोरा थांनानै दं आरो बिदिनो नखरखौ सामलायगासि नो दङ । उम बेवहाय जि जि थांलाय राहा औ बेयो जेरै नाव जाहाजफोरजों जों बारनो हायो
औ ओमफ्राय ओ बुरलुंबु थुरा ओ दैज्लां बोथोराव आरो गोबां खहाबो खालामो दैमाया।
औ नंगौ।
ओ फारसेथिं बो दोङो फारसेथिं ओ गाज्रिबो खालामो
औ औ नंगौ। ओ बेनिफ्राय नोंथांङा बे बुलुं बुथुर दैमानि सोमोन्दै एसे माबाफोर मिथियोब्ला एसे फोरमायनानै ओ हायोब्ला एसे फोरमायनानै होयोब्लानो जाबाय।
औ ओ बुरलुंबुथुर दैमानिफ्रायथ अ बिदिनो ओ आबाद मावनायबो जायो माने बुरलुंबुथुर दैमानि‌‌ सा सेराव।
औ औ औ नंगौ
औ बिदिनो ओमफ्राय आबादाव ओ‌ दै दैखौ लांनो हायो दैमानिफ्राय।
औ नंगौ।
औ
ओ माखासे ओ आबाद औ औ नंगौ माखासे आबादारिफोरा बे बुरलुंबुथुर दैमानि ना दैनि माखासे दालायफोरजोंनो दालाय दैसाफोरजोंनो आबाद मावनानै माखासे ओ फालांगि खालामगासिनो दं आरो ना । रायजो जागासि दंङ ओ बिदिनो खायसे माखासेफोरा बि बिदिनो बे बुरलुंबुथुर दैमाजों ओ होखार होखारबोजाबाय नंङा होमबा माखासे हा बुरखाबाय ना बेफोरबायदिनो औ ओ जुदि जोंहा बे बे बुरलुंबुथुर दैमानि सायाव जुदि दालां गैयामोनब्ला जों बेखौ बारनो थाखाय जोबोद ओ माबा जागौमोन आरो ना माखासे उसुबिदा जागौमोन आरो दा उम्म जों बेखौ बारनो हानाय नंङामोन । ना
ओ बुंनो थाङोब्लाथ ओ बेजों ओ रेल लाइनबो दोङो दानाथ ।
औ औ औ नंगौ नंगौ । औ औ नंगौ नोंथाङा मोजां मोजां खोथाखौनो गोसोखांदों औ औ बे शराइखाट औ बे शराय खाथ बे शरायखात सरि फन फैदों आंनाव बेसर दालां ओ बे सराइखाट ओ दालांनि सिंजों ओ मोनसे रेल ना रेल लामा दङ बेवहाय ना बेयाव रेलगारि खारो । अ बे सरायघाट दालां सिंजों ओ जोबोद सोमोनांथाव आरो नङा होमबा औ बेनिफ्राय जोंहा उम्म बे सरायघाट दालांखौथ गोदो ब्रिटिसानो बानायना गालांदोंमोन ना नाथाय दिनैसिमा लासैबो जोंङो बे दालांखौ जोंङो नुनो मोनो आरो नङा होमबा दासमबो जेबो जायाखै औ अ बे दालांखौ ओ जेब्लानोखि ब्रिटिशनि सम नाइनटिन समावनो गायसननाय जादोंमोन आरो बेखौ । नाइनटिन ओइद आरो नाइन नाइनटिन सिक्सटिटु ना बेनि गेजेरावनो बे सरायघाट दालांखौ ओ गायसननाय जादोंमोन आरो।
औ। दे- बिदिब्ला नोंथां ओ समाबो। जाबाय ओ। औ।
बिदिब्ला जोङो बेखिनियावनो दोनथसै नामा नोंथां दे बिदिब्ला औ औ।